मारै दङ?
मोजां।
ए सोर-सोर दं?
नै लोगो सासे दङ।
ए अबाव दङ'?
फोथाराव जिरायदों।
ए लोगोआलाय सोरथो?
लोगोआ कबिथा।
ए खबिथ
मा माथो खोनाफैयासै
खोनागासिनो आङो।
दासो खोनाफिनबाय नै।
ए। ए। हा कबिथायालाय मा खालामदों?
खबिथाया नै माबा इसे मबाइलाव माबा जादोंनो
ए।
मा खालामदों नोंहालाय?
नै ओरैनो दङ' आंबो फोथारावनो जिरायदों। नोंसोर हरै दंदां हननै नुहुरखाबाय आं नोंखौ।
औ।
खाथि खाथि थानो मोनाना जोङो खोनालायगोन ओंखायनो एसे गोजान गोजान थानानै रायलायनोसैने जोंहा।
दे एसे थाबायलांदो।
ओइ नोंसिना माबा दंना गैया थालिर?
जोंना थालिद गैया।
माबा दं दा थाइजौ दं दा ओइ जाहैनांगौलै।
माबा फोथाराव हाननानै लाबोगोन आङो गाबोनफोर जानो ज'नो।
औ ओइ गनसथा?
औ।
दि रायलायनांगौ दोनदो ओइ दोनदो।
ओमफाय अ।
बुजिया माथो नोंसोरलाय जे एबारसो जादों दा एबार रायलायदो। रायलायदो एबार। दोनदो। थाइजौ जाहैगोन दे नोंसिनाव औ।
बिदियाव आंनाय एसे लायरायब्रलाबायनो नायगिरो मोखांजों मोखां नायबाथाय गरम बारा जायो नालाय। थाइजौ दङ' थाइजौआ जोंना देदबाय एसे।
देरबाय जाहैनांगौहाय।
ओम।
गाबोन जानो दे
गाबोन हाननानै लाबोगोन आं फोथाराव।
औ लाबो दे ओमफ्राय ज' बावनो रायलायनोसै जानोसै गोथावनो।
औ। मा खालामदों।
नै जिरायदों नोंजों रायलायदोंहाय। दाहाय दखानाव मेथाइ जाहैगोन दे जाहा।
फैसायानो आंहा दहाय बेंथलाव थांनाया फरायसालियाव थांनाया मेथाइ जाबोफ्लांजोब्बाय।
जानाय जा जाग्रा जाबोफ्रांबाय होन
ओम ओम। आं बुंजायोसो सान्दों।
बुंजाया बिदिया।
ओं।
सोलाया कलेजाव आया फरायसालियावलाय
फरायसालियाव मा लाया
माबा
फरायसालियाव थाहैनो नामा? रोंबावारा खिन्थानो। बेेरे।
हा
बेरे बिरथिंगासिनोहाय नै।
ए। हा मा ओंख्रि जायामोन।
ओंख्रियानो आलुजों मै मैथा बांगालजोंसो ओमफायो बानलु सामब्राम बाथोन।
ए।
ओमफायो खांख्रिखला भाजा।
मालायसो गोथाव गोथावथार।
औ बेफोरखौनो गोथाव होनाबा उफाय गैला। माथो खालामनो बेफोरखौनो गोथाव होनाबालाय।
एसे जामबि बायदिसो मोनलाय लांबाय आं।
आंबो ओइ आंखौ आं नोगोर जामबि मोनबाय दे आङो।
नै आंखौ बायसान्स सोरबा नुलांबायलायनो लामाजों थांनाया खम जामबि सानगोन आंखौ।
ओइ जोंखौ साइसआव एसे जामबिसियान खालामबाय दांलै आं लाजियो दे बिदिबा।
माबायानो खामानियानो जामबिफोरनिसो।
जामबिफोरनिसो नङाबा खामानियानो जामबिफोरनिसो।
सनालि जाम्बि कबिथा जाम्बि बन्था जाम्बि गनजिथा जाम्बि।
बिदिनो होनाबालाय माथो उफाइबाव नामफ्राबो देन्जार देन्जार जाहैबाय दा जोंना। गोदोनि नामबाथाय बिदिनो
उम सलि सला
गनजिथा गनजिथि गोजा।
जायाखै।
ए। ओय आं बेराद बोरैबा मोनबाय।
मानो?
औ खान्थाल फिथायसो जानो मोननांगौमोन।
बे आब'जिगरि मोननिखौसो थुख्लायहैनो लुगैबाय आहा।
आब' सिखावरिमोनना गैथ'वा राथ'वाखै।
होमबालाय बै माहाजोन बोराइनिखौ एख्लायहैसै। बे माहाजोन बोरायनिखौनो एख्लायहैनांसिगोन।
आंहा गोखै गोलासो जानो लुगैदों। इ थुदो ओरैजाय बैयाव ओरैजाय ओरैजाय मेला दंलाबायोना।
खेरानि बोराइनि बारियाव दङ।
थ खान्थाल खावहैलाबायनोसै जानो। आयदै न'आव गैजायाना खान्थाल फिथाया बैयाव रायजोनिखौ लायनोसै थो।
मालायनिखौ लायनानै जायाबानो उफाय गैया जोंहा।
औ। अरजायाहाय सिख्ला समाव।
जाजायो।
जाजाथ'वाखैनदां जोंना आदा केजेङा मोनना नङाबा लायजागौमोन।
ए
थौदो लायनोसै जानोसै गोथावनो। अबाव अबाव खान्थाल फिफां दंङमोनलाय?
फोथारावनो जाजागौमोनथ' आरो।
ओ अबाव अबाव खान्थाल फिथाइ दंमोनलाय अबाव अबाव खान्थाल फिथाइ दंमोन?
खान्थाल फिथाया बिसिनावल'सो दङ। ओमफायो सुजिथा मोननाव दङ बैसिनाव उरखाव मोननाव दङ।
ओहो ओरै साइडजों अबाव अबाव दङ?
खेरानि बोराइनि बारियाव जों खनसे गय खावहैनायालाय।
ओंखायनथ अबे जायगायाव दङ आं फिफांखौनो नुफेराखै। अबे साइडजों दङ?
दै बारनानै दालाय ओरै औवा बारि मोना औ गय बारि ग्रोम ग्रोम बे गयबारि सिङाव दङना।
दङ बे बै फरायसालिनि खोलानिया नामा?
औ।
ए। नोंस्रासो लायो ना मायो नोंहासो।
दानदा लादो।
औ लादो दे नोंनो बाराबा।
जोङा दङ दंनाया एफ्फा गिदोर गोलाव
जाजागौमोन संख्रि बानलु देनानै।
लायोबालाय थुदो लायनोसै जानोसै।
लायजागौमोनथ' आं जानो लुगैदों।
आंबो जानो लुगैदोंमोन। गोरलै गथ' बायदिस मोनलांबायहां गोरलै बायदि।
मालायनि फिथाइ हामनाय खावनानै जादों नामा?
औ।
अ सिबारिआ न'आव मा लायखोथाय?
जानो मा लायखोथाया।
फैगोन्ना फैला जाखो बेलाय?
फैथ'नाय नंलानदां।
दुगैहैखोना माखो?
उन्दुहैदोंसो बियो उन्दुनो ओंखारदों सो होनगासिनोमोन।
माथो खाथ्नाला बिसिनाबो गोलाव गोलावथार हनै। औ गाहायावनो दङ।
दहाय जानो नागेर जानो सेरनायबाय थादोंमोन खोम्थाया दानो जाथ'वासो होनदोंमोन आब'आ।
गैथारला दायन जाबाय माला मालानो दायल'ग होबाय बायनानै
ब्रै ल'थारसै।
सान्दुंआ लागाव बोबाय आंनाव।
औ सान्दुं गोसायावनो जिरायलागासिनो थार।
औ बैयासो एसे खारलांनांसिगोन आंना नङाबा जानाय नंला। सान्दुंआनो होबोथारबाय।
एसे
आं बहाय नै बेहायसो थानांसिगोन होनबालाय।
थादो अबाव थायो।
बावसो उन्दुनसां थान्दानो।
गनसथा नोंजों खनब्रै रायलायनो मोनबावो आङो।
औ।
ओमफाय माबाजों आब' जिगावरिजों खनसे। ओमफाय कबिथाजों खनसेबो रायलायाखै दाबो। ओमफाय गुनिथाजों खननै ना बेसेबां जाबाय।
आंना दाजोंसो खननोय जागोन।
ए।
आब' जिखावरिजों खनसे नोंजों खनसे।
ए आंना गुनिथाजों खननै जाबाय ओमफ्राय नोंजों खनसे आब' जिगरिजों खनब्रै।
ए आंनाथ' बे लिरनायानो फैबावाखै बासिनाया
ए आंना फैबायमोन फैनायालाय।
माला फैगोनथाय आंना?
मोननै फैबाय आंना।
ए खननबैसे फैयोथाय?
जानो आंबो मिथिया बारा मिथिया आंबो।
ए माथो थाम दंबावथारोसो थाम दंबावथारोसो।
खोनालाय लांङासैलां।
थाम दंबावथारोसो होनदां।
औ दंबावो।
माला जागोन सो मोनबाय आङो।
रायलायनायानो आंना गोरलै गथ'निसो जाबाय मिथिगौ।
आं गावखौनो गाव जाम्बि मोनखाबाय ए बे गेमखौ गेलेनांगौबा आं जाम्बि
औ जाम्बि जाखागोनदा आं साइसआव।
जाम्बि
ओमफाय आङो
ओइ
जोंखौ गोदाव सोराव खालामनाय बायदि मोनजोब्बाय आङो रायज्लायनो जादों ओमफ्रायो मा होनो रायज्लायनायफोरखौनो बोरैबा जाम्बि सियान मोनजोबबाय आङो। बिजों बेनिफ्रायनो रायजलाय हरगासि नाङो आरामनो
आं जाम्बिसो मोनजोब्बाय।
आंबो।
आयौ
आंजों
सिनायजानो गिबावबाय।
जानला मोनला मोनजोब्बाय आंबो।
एकदमबारे जाम्बि माला जाबावगोनथाय आंना।
सोर?
जाहैजागौमोन खान्थाल लायजागौमोन। थांजागौमोन दानदायालाय दानदायालाय? बे जोंना
लायनिसै।
लायसैथ' अरजाया अरखानानो जाजाजोबो।
साफ्रेलाबायनानै‌ ला
अ हो बैयाव दै बारनानै।
अ नोंबो
ओमफाय जोंना माथो से मिनिट दंबावथारोसो। ओमफाय आंनालाय?
नङाबा जानाय नङा र'।
आंनालाय
नै बनजिथा
ओइ ओइ बेखौ लांला बेखौ लांला? बेखौ लांला बेखौ लांला बेखौ लांला नामा होनदां सनालि?
बाबानिया आलदासो। आयौ आफानियासो होननांगौ फाग्लि। आफानियासो होननांगौ
नै जाबाय जोंना।
औ दे।